औ नोंथां हेलौ,
औ खोनादों नाम
औ खोनादों नोंथां औ।
औ दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रिनो दङ नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथां?
औ गोदोनि संनाय खावनायनि सायाव नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां नोंनो जागायजेनग्रदो नोंथां औ।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनि संनाय खावनाय होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला, साम'जों सबाइ, नारजिजों अमा, ओमफ्राय औ नाफामफोरबो दङ। औ। दायो नोंथांनिथिं अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन गिबियावनो नोंथाङाव अनला ओंख्रिनि बादै सोंदोंना सोंदोंथ' आरो जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै संनानै जायो गिबियावनो अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा। जोबोद मोजां ओंख्रि औ अनलाखौ अनलाखौ जोङो फ्राय बांसिन फ्राय बर' हारि बर' मानसियानो आरोना अनेक रोखोमनि अनेक रोखोमनि मैगंजों जायो जेरै अनलाजों दाउजों जायो अनलाजों मेवाय ना जायो' अनलाजों मेवाइजों अमा जायो अनलाजों मैखुनजों बेबायदि बिदि जायो अनेक रोखोमनि जायो आरो ना। बिनि मादाव आङो गिबियावनो अनलाजों मेवाइजों। दाउजों बोरै सङो बोरै जायो जोंनि ओनसोलफोराव आं बेखौ नोंथांनो खिन्थागोन आरोना।
औ नंगौ नंथां।
गिबियावनो जोंहा मेवाइखौ नांग्रोगौ जायो नङा होमबा मेवाइजों अनलाजों आरो गिबियावनो जोङो मेवाइखौहाय जोङो बारि खनानिफ्राय नङाब्ला हाग्रानिफ्राय जोङो दाननानै लायो आरोना। मेवायाबो जेरै अनेक रोखोमनि दङ जेनब्ला हाग्रानि औवानि मेवाइ न'नि औवानि दानि मेवाइ आरो बिनिफ्राय औवा थेलेबासनि मेवाइ औवा बुरखानि मेवाइ बेबायदिनो अनेखथा दं आरोना। आरो बिनि मादाव सबसे गोथावसिन मेवाइया जोंना हाग्रानि औवानि मेवायआनो गोथावसिन आरोना दा बेखौ जोङो। ओ दानस'नानै गोरलै खिलिनाय मेवाइखौ दानस'नानै लाबोनानै जों न'आव लाबोयो। न'आव लाबोनानै बिनि उनाव मेवाइनि माखासे खलथा बिखबफोरखौहाय जोङो खुनानै लाग्रोयो। आरोना। खुनानै लाग्रोनानै मेवाइखौहाय साखा साखा हानानै लायो आरोना। बिनि उनावहाय जोंहा अनला देनो थाखाय जोंहा माइरंखौथ' सोमग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नों
माइरंखौ बिदिनो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिटसो सोमनानै एसे गुरै खालामनानै बे माइरंखौहाय। उवालावहाय गायहेनजों देग्लिनानैहाय। माइरंखौहाय गुन्दै खालामनानै उन गुन्दै खालामो आरोना। बेनि उनाव। जोंहा दाउखौबो मोजाङै साफा खालामनानै सिथारनानै साफा खालामनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय। बिनि उनावहाय जोङो सारायखौ अराव हरजेनग्रोनोसै आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
बेखौ अराव हरनानै एसे गुदुं जायोब्ला थाव हरनोसै थावखौ गोहोनोसै बिनि उनाव सामब्राम बानलुफोरखौहाय हानानै लाखानोसै। जेब्ला थावआ दुङो अब्ला सामब्रामजों बानलुजोंखौ हरनानै बेखौहाय एसे एरनानै एवफ्रामनानै जोङो दाउ खौहाय जोङो एवफ्रामसै आरोना बिदिनो एवफ्रामनानै एवफ्रामनानै बिदिनो ओ बाजि पारसेन्टसो जोङो दाउखौ मोनफ्रामहोसै नङा होमब्ला एवफ्रामनानै जोङो। दाउखौ जोङो खांफिननानै दस्रा आइजेंआवहाय दोननोसै आरोना। बेनि उनाव जोंहा मेवा मेवाखौ थाव एसे हरनानै बिब्दिनो ओ आरोबाव मा होनो संख्रि हरनानै एसे हालदै हरनानै एसे थावजों एवफ्रामग्रोयो आरोना बिनि उनावहाय एवफ्रामनानै जेब्लानाखि एवै एवै एवनानै नैजि पारसेन्टसो मोजां मोनोब्ला एवनानै गुरै जायोब्ला। जोङो खारै दं आरोना बर'नि मोनसे खारै बे खारैखौहाय जोङो। खारैखौहाय हरो आरोना हरनानै दै एसे हर हरनानै मेवाखौ जों गुरै खालामो मेवाइखौहाय बिनि उनावहाय बेनि उनावहाय। जोंहा अनलाखौहाय अनला गुन्दै दङना अनला गुन्दैखौहाय दै गुदुंजोंहाय दै गुदुं फुदुंनानै दै गुदुंखौ दै गुदुङावहाय अनलाखौ गलायनानै लाग्रोसै आरोना बिनि उनावहाय जेब्लानाखि मेवाइया गुरै जाबायना अब्ला अनलाखौ हरनोसै आरोना। बिनि उनावहाय जोङो अनलाखौ दसे सम बिदिनो एरबाय थानोसै, अनलायाथ' गोदैयोना खामदैयोना एरबाय न्थियाब्ला सारायावहाय बिनि थाखायनो एरबाय थानांगौ जायो बिनिफ्रायहाय नै ओमफ्राय जोङो दाउ बेदरखौ हरनोसै आरोना दाउ बेद दरखौ हरनानै बिदिनो एवबाय थानानै बिदिनो थामजि मिनिट बा थामजि मिनिट बा नो थामजिसे थामजिनै मिनिटसो एव माबानानै सारायाव जाननानै उरनानैहाय एरनानैहाय फोमोननानै लानानै जायो आरो दा नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोल फोरावबो माबोरै जायो आं मिथिला आरोना। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां। ओ आं जोंनिथिं अनलाखौ माबायदि सङो बेखौ बुंनोसै नोंथांनो।
औ।
औ। ओ जोंनिथिं माने अनलाखौ ओ गिबि गिबियावनो बेदरखौ जों माने दाउखौ बोथारनानै साफा खालामनानै ओ मोजाङै सुनानै लाखियो। अमफ्राय ओ अ अनखौ अननि थाखाय माइरंखौ सोमनानै दोनो।
औ।
औ। ओमफ्राय बेवहाय ओ सारायखौ सारायखौ अराव होनानै बेयाव थाव ओ गोदों साराया गोदों जायोबा ओ थाव होनानै बेवहाय सामब्राम गुफुर, फानलु सामब्राम गोजा बेफोरबायदि होनानै बेवहाय हालदै हालदै ओमफ्राय आथिखालथ' गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौबो बाहायो। औ बेफोरखौ होनानै बेदरखौ मोजाङै एवनानै लायो, नोंथाङा बोंनाय बायदिनो आरो। ओ एवनानै लायो ओमफ्राय बेवहाय मोजां मोजाङै बेदरा एवफ्रांनानै बेयाव दै होयो। दै होनानै बेवहाय अन गोन्दैखौ होयो। अन गुन्दैखौ होनानै बे फुदुंनाय समाव बेवहाय ओ खारदैबो होनाय जायो। नांगौ बाददियै। औ। ओमफ्राय नांगौ बायदि संख्रै होनानै बेवहाय ओ मा बुंनो नांगौ
औ।
औ। औ बेयाव मोनसे बिलाइ होनाय जायो मा बिलाइ मोन मा मोन।
औ।
औ। बिदिनो संनाय जायो आरो जोंनिथिं।
औ नोंथां औ, आरो नोंथाङा नोंथांनो आङो मोनसे जोंनि ओनसोलफोरावहाय ओंख्रि जानायखौ आं नोंथांनो खोन्थाबावनो नागिरदों। जेरै सबायजों साम'जों आरोना नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ
औ नोंथाङा जाफेरबायनाा सबायजों साम' साम'जों?
औ नंगौ।
औ औ औ दा गिबियावनो जोंहा साम'खौ माबेनिफ्राय मोनो होनोबा साम'खौथ' जोङो बिलोनिफ्राय बा दैसानिफ्राय बा माबानिफ्रायहाय दै दैनिफ्रायहाय माबानि दंग'फोरनिफ्रायहाय जोङो खन्नानै लायो आरोना बिनि उनाव साम'खौ बिदिनो। सानथाम सान बेहालागै दोननानै बिनि मैलाफोरखौ गहैयो आरोना खिगार होनानै दैयाव दोननानै सोमनानै दोननानै बिनि उनावहाय जोङो साम'नि खिथु खिथुखौहाय माखासे। जोङो नांगौखिनिखौ ओरैहाय थारटि पारसेन्टखौनो दानस'नानै गारो आरोना गाैखौबो ओमफ्राय बिनि उनाव। बै साम'नि जे मोखां थायो बे मोखांखौ एख'नानै गारो आरो।
औ
बिनि उनावहाय साम'खौहाय। नारें लिबु नारें लिबुआ नङा होनोमबा नारें लिबु बुजों संख्रिजों होनानै सारायावबा दोआवहाय मोजाङै मानजियो बा फुख'यो आरो ना बिनि मैलाफोरा जाहाथे गयो। बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय ओ साम'खौहाय। ओ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाय जोङो। थाव संख्रि बानलु होनानै मस्ला मस्लि होनानै नुङा होमब्ला बिनि उनावहाय। सबायखौबो जोङो सबायखौ जोङो ओ देनानै उवालाव देनानै बा ओ माबायावहाय सिलपातायाव उननानैहाय गुरबोनानै बेखौ दालि बायदि खालामनानै लाग्रोनांगौ नालाय बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय जेरेखम अनला ओंख्रिखौ जेरेखम संदोंमोन थिग बेबायदिनो सबायखौ सिगां रुग्रोनांगौ आरो ना रुग्रोनानै लानानै साम'। खौ एवखांनानै बिदिनो फिफ्टि पारसेन्टसो मोनोब्ला बिनि उनावहाय सबायखौहाय सबाय रुनायखौहाय होसोनहरनांगौ आरोना।
औ नों
सबायखौ होसोनहरनानै बिदिनो ओ संख्रि फानलु हालदै मस्ला मस्लि गाैबो नांगौखिनि होनानै। बिब्दिनो गोथावै संनानै जायो आरोना नोंथां।
औ नांगौ नोंथां।
दा जोंना समाबो जाबायानो नोंथां दा नोंथांजों माखासे बर'नि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै बर'नि ओंख्रिफोरनि बादैहाय रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आं मिथिखौ नों मिथिहोबाय नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर साबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जों दोनथ'लायसै न नोंथै औ। औ।